खोनादोंना मोजां? हा, हेल'
औ खोनाबाय।
खोनादों आं दासो खोनादों।
ए आंबो दासो खोनादों। माखौ जिरायनानै दं जिरायनानै दङ ओरैनो जेनानै दङ।
खबरालाय बिदिनोसै अ अ।
ओमफ्राय मारै दं दा?
मोजां मोजाङालाय खबरफ्रा दा ओरैनो जिरनानै दङ।
ए ओंखाम ओंख्रि जाबाय?
जाबायमोन जानायालाय।
मा ओंख्रिमोन?
जोना आलुसोमोन।
ए गोथावनो बेदर गैय ना गैया?
बेदर गैया गैनाया।
उम बेदर जानानै मोजां मोनगोन ना मोना नोङो?
बेदरखौ आं बारा इन्ट्रेस्ट मोना। जानो बायो माने।
ओम। निरामिस जानानै मोजां मोन ना नोङो?
औ।
ओम। ओमफ्राय सोर सोर दं दा न'आव?
दाथ' न'आव आं हारसिंसो दङ।
ए औ। ओमफ्राय अबावबा थांगोन नामा बेरायहैनो?
थांनांगौआलाय दा बेलेगाव थांनो नागिरदोंमोन माने सेन्टारावहाय।
ए माबाफोर लायनांगौ दं नामा?
लायनांगौथ' गैया ओरैनो माने बिदिनो मा होनो साफोर बा मोनसे पकरिफोर जाहैनो थांनो नागिरदोंमोन आरो
आ बिदि बेलासे बेलासेयाव बिदि जानो बेरायहैयो आरो ना?
औ।
उम ओमफ्राय सोरबाफोर फैदों नामा नोंसिनाव आलासिफोर सोरबा?
आला आलासिथ' दा जोंनाव फैयाखै।
ओमफ्राय बहाबाफोर जायगाया बेरायहैगोन नामा एबार? हलिदेआव
बेरायनांगौथ' गैयामोन थांनायनि माबा लाथ'वाखैमोन आरो थांखि लाथ'वाखैमोन। बेलेगाव थांनायनि
नोंसिना बैसागुआ मायदि जायो?
बैसागुआथ' जोंना बिराद मोजां जायो। मा होनो इदिखौ न' न' न' जमा जमा मोसालायनाय, ओमफ्राय गामि गामि बैसागु फांसन फालिनाय, इदिनो जानाय लोंनाय बिराद मोजां जायो।
गासैबो ज' ज' ओंखारलायजोबो आरोना?
नोंसिनिथिं? ओ गासैबो ज' जमा जमा ज' ज' ओंखारलायो। इदिनो थाइबाथाय गावबागाव बेदि आरो बिराद मोजां फालियो आरो जोंखैजाय बैसागु फेस्टिभेलखौ।
ओरैनो नों जोंनियावबो बिदिनो मोजां जायो गाजा गोमजा माने ज' ज' ओंखारलायो
औ ओमफ्रायो दा जेबो खामानि गैथ'वा नामा नोंहा? न'खरनि खामानि ओ
ओरै-ओरैनोसो दङ' आं
ए उम बोथोरालाय माबायदि?
बोथोराथ' नै दा अखा हाहां हाहां जानानै दङ।
ए अखा बांद्राय हाबा दैबानाफोर माबा इदिनो माबाफोर जायो नामा? माबाफोर प्रब्लेमफोर जायो नामा नोंसिनियाव?
जोंनियाव जायोथ' आरो अखा बाराद्राय हाबाथाय माने दै बानाया फैखाथारो।
ओमफाय दैबाना जायोबा न'फोरावबो ओरैनो हाबलाय लायनाय माबालायनाय उसि लायनाय जायो नामा?
उसिनाया थ' जायो जानाया ओमफाय माने जोंहानावहाय न'आव हाबस्लाबा आरोना जोंना ए से गोजौ जाबायना
माबाया न'आ गोजौ जायगायाव दंखोमा आरोना?
औ ओं गोजौ
गोजौ
ओं बेलेगना माने एकदम हाबजोबथारो माने दैया
ए होमबा नोंसोरना जेरै दैबानाफोर जाबा बेलेगाव दैबानाफोर जाबा नोंथांङा जेबो प्रब्लेम
ओंहो प्रब्लेम जाया जानाया ओमफ्राय लामाफोराव लोमजोबो आरो होमबाबो
ओ दैबाना जानाय समाव ओमफ्राय माबा मालायफोरनिफ्राय सोरबा सरखार सरखारफोरनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइफोर मोनबाय बायो नामा?
बेखौथ' दा मोना खै ओमफ्राय सिगांहाय मोनदोंमोन आरो ना।
ओ नैबे दा गरम बोथोर समाव दैज्लां समाव खनबैसे दैबाना जाखो ना जाफेराखै ना जाबाय बे बोसोराव
बे बोसोरावथ' दाख्लै खेबसे जाखांबाय
ए गिदिर जादों दै बानाया
ओं एसे गिदिरानो जादों।
माबाफोर खहा जादों नामा नोंस्रा?
खहायाथ' जोंहा जेबो जायाखै ओमफ्राय ओरै माबाथिंसो मा होनो गामियावनो आरोना लामाफ्रा माने खुरखादों
ए ओमफ्राय ओ ओ नोंस्रा मा मा जिब जुनार दाउ बायदिसिना फिसियो मा मा दं नोंसिनाव
जोंनावथ' ओरैनो अमा दङ ओमफ्रायो
बोरमा दङ मानै ओमफ्राय मोसौ दङ
ह दाउफोर गैया
दाउबो दङ दंनायालाय
ए बिदिखौनो फियो आरोना नोंस्रा माबा गैया फुख्रिफोर गैया नामा
फुख्रि दङ दंनायालाय गिदिर
नाफोर होगोन ना होआ नाफोर फिगोन ना फिया
ना नाखौलाय फिसियो फिनाया
ए गिदिर गिदिर देरो नामा नाफ्रा
ओं देरो
ए उ
नोंस्रालाय
जोंहा मोसौ दं अमा दं ओमफ्रायो जोंना बिदि फुख्रि बेफोरबायदि जेबो गैया मोसौ दं आरो दाउ दं बेसोर मोननैल' दं आरो जोंनाव अमा दं
दखो
बेखिनि ल
ना फोर ना फोर लुबैब्ला बायनानै जायो ना मायो
ओं बायनानै जायो फुख्रि गैया नालाय बायनानै जानांगौ जायो
औ नानि दामा नोंसिरनिख बेसेबां
नानि दामाथ' एसे बुरजायानो मा होनो केजि याव सेभेनटि ओइटि बिदि थाङो आरो
ए
औ
होमबा माथो दामा बुरजायानो।
बुरजायानो औ बायनानैसो जानाय जायो जोंहा न'आव गैया नालाय
औ
औ
जोंनिथिं दामा एसे खमसिन जायो नोंसिनिफ्राय
ए उम उम नोंसिनाव बयनावबो दंखाजोबो खोमा फुख्रिफ्रा। ना फ्रा गाव गावाबागाव न' न' माबानानै फिनानै जाखायो खोमा ओंखायनो दामा एसे खम
गासैनावबो दंजोबखायो
उम जोंनिथिंजाय बिदि बारा फुख्रिफोर गैया नाफोर फिसिनानै जानाय जायाना ओंखायनो गासिखौबो बायनानै सानै जानाय जायो ओंखायनो दामाबो एसे बुरजायानो जोंथिंजाय
औ
अ ओमफ्राय दा माबाफोर खामानि मावनो दंबावो नामा बाखिफोर
मावनायालाय न'नि खामा मानिया दङमोन दंनायालाय
ए न'फोर बानायदों नामा न'फोर बानाय लुदों नामा न'फोर लुदों नामा?
न' फोरथ' लुदों' मोन लु ने आफ्राय बे जे एसे हाग्राफोर माबानांगौमोन आरो फुनांगौमोन।
उम उम
नों लुनाया हाजोबबाय कमप्लिट जाबाय नामा?
कमप्लिटथ' जायाखै दाबो
ए दा दैज्लां समाव मावबोना मावाखै?
दाथ' मावनाय जाथ'वाखै खामानिखौ न'नि खामानिखौ
ए ओ दा होमबा नोङो सान्दुं दुंबासो मावनाय जागोन आरो ना? खामानिखौ अखाया हाहां जाबाय थागासिनो जोंनिथिंबो हानो नागिर गासिनो दसेनो हायो दसेनो बन्द' जायो जागासिनो। अखायानो दाबो मोजाङै गारजोबाखै।
औ औ
ओं
जोंनिथिं नै हा हांबायानोमोन।
ए हालायबायानो नामा?
ओं
ए दे होमबा दोनथ'नोसै खोमा दे।
औ औ दे ओं।